औ हेलौ औ खोनागासिनो दङ।
औ। जों अब्ला रायलायनायखौहाय जागायफिननायसै ना
औ जागाय जासिगोन।
औ दहाय जों कालचारनि सायाव रायलायदोंमोन नामा? हारिमुनि सायाव औ गाननाय जोमनाय। औ ओ नोंथाङा दहाय मा होनदोंमोन बेखौहाय एसे बुंफिननो हागोन नामा?
अ हारिमु हारिमु गैयाब्लाथ' मोनसे हारिया थांनानै थानो हायाना थिग बे रोखोमैनो जोंहा बर' हारिमुवाबो गावनि आंगो हारिमु दं आरो
जेरै- बर' आइजोफोरनि मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय गाननाय जोमनाय गाननाय जोमनाय माने दख'ना गाननाय इन्दि जि आरो दानाय लुनाय एफोर आरो बेफोरनो बर'आ हारिमु दं होननानै सिनायथि होयो आरो गोजौ थाखोसिम
औ
बेनि अनगायैबो हारिमुवा गोबां माबा दङ आरो जानाय लोंनायनिफ्राय लानानै दामनाय देनाय गुबुन गुबुन
औ आंबो बेखौनो होननो सानो नों होननाय बायदि माने हारिमु हारिमुजों ओमफ्राय जोंनि थांनानै थानायजों ओम मा होननांगौ जाखो इन्टार रिलेटेड माने सोमोन्दो दं आरो औ जों गोदोनिफ्रायनो औ गोदोनिफ्रायनो जेरैबायदि दायै लुयै दा जोंनि बिमाफोरा बा जोंनि गोदोनिफ्रायनो आइजोफोरा जेरैहाय जोङो इन्दिनिफ्राय खुन्दुं लुनानैहाय दायोमोन आगर एरोमोन ओमफ्रायै बेनिफ्रायनो जोङो गानग्रा जोमग्रा औ बे जोंनि गाननायनि हारिमु जाहैबाय आरो ओम फ्राय माने जोंहाथ' बै समावहाय बानायग्रा मेसिनफोरबो गैयामोन नालाय
गैयामोन
गावनो आखाइजोंनो बानाय नांगौ जायोमोन औ बे मोनसे जोंनि
बेयाव नुनाय बे समायना रमायना सावगारि जेरै- आगर एर- ना होयोमोन आरोना
औ जेरैहाय औ बैग्रि बेगर ना हाजो आगर जोंहा दं नालाय आर'नाइआव होयो ओमफ्राय दख'नायाव होयो
फारौ मेगन दङ नामा
औ फारौ मेगन दङ
फारौ मेगन दावराइ मोख्रेब मा मा दं आरोना
औ गोबां दङ
ओम
ओमफ्राय हारिमु होनोबाथ' आरो जानाय लोंनायबो फैयो जेरैहाय जोंहा जोङो गुबुनफोरनिफ्राय आरो गुबुन जाथिफोरनिफ्राय जोंहा जानाय थानायाबो आलदा नालाय जोङो औ जोङो बांसिन खारै होननानै जानो मोजां मोनोना ओमफ्राय जोंहा दङ जोंनि बे ओ ट्रेडिसनेल माने जोंनि हारिमायारि ओंख्रिफ्राथ' बयबो मिथिखायो
औ मिथियो जोंनि बर'नि गाहाय गाहाय ओंख्रियानो जाहैबाय ना नार्जि अनला
औ ओमफ्रायो साम' औ साम'जों सबाय खांख्राइबो बाथोन औ खांख्राइ बाथोन सिंखावरि माबा माबि जायोना जों बिराद। औ बिदिनो ओमफ्राय जानायजों लोगोसे ओ जोंहा कालसारा दंबावो ओ र' रायलायनाय ना ओ रायलायनाय जोङो औ जोङो जोंहा माने गोबां जोंहाथ' डिस्ट्रिक मोनबा दं नालाय। बेयावहाय जोंहा रायलायनायाथ' जों फरमेलि ना दङ' जोङा लिरनायाव दा जोंहा एक्सेन्टआबो एसे आलदा आलदा दं आरो
आलादा आलादा रोखोमनि जायो आर'।
द'आ एसे एसे आलदा आलदा जायो। ओ बे थेवबो जोंहा मोनसेयै दङ' एखे। जायखौ जों लिरो ना लिरनायाव थुनलाइयाव बाहायो। ओमफ्रायै बिदिनो जोङो जोंहा मा होनो मेथाइ खननाय फक सं ना।
औ औ मेथाइ खननाय खुगा मेथाइ। गोदो गोदो गोदायनि सोलिबोनाय मेथाइ दं ना।
औ दङ'।
आजै आजौफोरनिफ्राय सोलिबोनाय खुगा मेथाइ। गथ' बुरखायनाय मेथाइ हाबा मे
औ औ नंगौ थारैनो। औ गोदोहाय फरायनो मोनदोंमोन आरो क्लास टेनफ्राव दा ओमफ्राय बारा गोसोआव गैला।
खुगा मेथाइया जाहैबाय बिमाया बहाबाफोर खामानि मावहैदोंबा ना गुरहैदोंबा फिफाया हाग्राफ्राव थांदोंबा जेन'ब्ला खामला हाजिरा मावहैदोंबा आरो ना गथ' उन्दैखौ दि गालाङो ना बेयाव बे समाव आरो बिनानावफ्रा बुरखायनाय मेथ थाइ खनो। जेरै आइया नाहा थांदों आगै बाबाया मैहा थांदों होनलायनाय मेथाइ।
औ नंगौ नंगौ। ओम गथ' बुरखायनाय मेथाइ।
हाबा मेथाइ। हाबा मेथाइयाबो दङ'मोन गोसोआवसो गैला आङो बोरै बोरै खनोमोन
औ बैसागु समनि मेथाइ औ। गोबां दङ' ना आरो जोंना जोंनि हारिमुआवहाय उम माने बेफोरजोंनो थांनानै थाबोदों ओमफ्राय बे
औ।
माने जोंनि थानाय जानाय बिसोरजों माने एकदमबारे नों होननाय बायदि दहाय खाथि सोमोन्दो
टावार गोनां खाथियाव।
ओ।
अ ओमफ्राय माबाफोर होनबावनो सानदों नामा?
होननायाथ' जाहा हारिमु हारिमु होनोब्ला ओरै बैसागो रंजानाय बायदिसिनायाबो बर'नि हारिमुआव गोलैया होमबा?
औ गोग्लैयो।
बर'नि हारिमु बैसागो बैसागु जों मारै फालियो
औ।
बैसागनि गिबि सानखौ मा होनो मानसि बैसागु आरो सैथ्र' दाननि जोबनायखौ मा होनोमोन लाय, मोसौ मोसौ बैसागु मोसौ थुखैनाय जाया होमबा ना? मोसौ मैसो थुखैनाय जायो बेबो कालसारावनो गोलैयोना?
औ बिनि उनाव फैयो ना रंजालि रंजालि बैसागु फैबाय बिनि उनाव। जोंहा माने बर'फ्रा गोदोनिफ्रायनो दामनाय देनायजोंबो बिराद सोमोन्दो दं आरो ना। फोसालि एबसु दामनाय देनायजों। बेफोरजोंनो माने मावै दाङैहाय। जेब्ला जों जोंनाथ' बांसिन आबादारिमोन नालाय गोदोहाय औ आबाद। दारिमोन मोखायो मावै दाङै मेंनायजों माजों मेथाइ खननाय मानाय। दं आरो बिराद कालसाराव औ औ औ
ओम फोरबोनियाथ' आलदा माबा दंना? आयदा बे हाबनाय नङागोन नामाथाय ना हाबगोन?
औ औ जि औ फोरबो आवहाय फोरबो आवहाय, मेथाइ खननाय मोननाय फोरबोआव ओमफ्राय कालसार आरो जोंनि जानाय थानाय लोंनाया
उम
सोमोन्दो दं आरो
बागुरुम्बा मोसानायाथ'। मुलुग दरबाराव गोबां बिबांनि जौगानाय ना जोंनि बर' आइजोफोरनि मोसानाया।
औ मोसानायाथ' आरो गोबाङैनो दङ।
उम दाख्लै थांनाय बावैसो सिगां बे बागुरुम्बा दोहौनि दारैनो जोंनि बर' हारिमुवा मुलुगाव सिनायथि मोनदों आरोना? ओरैनोथ' मोनखानाय थेवब्लाबो बांसिन, माबानाय जादों आरो गोसारनाय गोसारसिननाय मिथिसिनाय जादों उम, मिथिसिनदों।
ओम, बेफोरबायदि माबा खाबुआ फैबाय थानांगौ। होयोब्ला माने सिनायथि मोनो आरो औ आरो जोंहा मोसानायाथ' गोबाङैनो दङ। उम ना गुरनाय मोसानाय ना दाहाल थुंग्रि सिबनाय, दौदिनि मोसानाय खेराइ मोसानाय दं आरो बिराद
गोबां दङ। गासै जिदाइनथासो दं नामा बर'नि मोसानाया।
थाय औ आं बारा गोसोब थाल गैया बेखौहाय।
उम,
नाम्बारखौहाय खिन्थु आरो गोबाङैनो।
खेराइ मोसानाय बागुरुमबा मोसानाय।
थावख्रि लुनायबो दङबावमोन नामा थावख्रि लुनाय दङ। उम बिदि। गराय दाब्रायनाय उम बारा गो मिथिजोबा बिसोरखौल' मिथियो आरो आं।
ओरैनो बर'आइजोफोरनि दख'नायाव एरखांनाय आगरखौ फंनैसो बुंहरबावनो हागोन नामा?
आगरखौ दा उम आगरखौ आङो दहाय होननाय बायदि नों होननाय बायदि दाउराय मोख्रेब दङ जोंहा ओमफ्राय बनन्दुराम आगर होननाय दंना मोनसे बनदुराम आगर औ आगर गिदिर बुन्द्रा आगर ओमफ्राय हाजो आगर बैग्रि बिबार बेफोरनो आरो उम फारौ मेगन औ बेसोरखौ गोसोआव दं आं माखासेखौ दंबावोमोन नामाथाय मोनथाम मोनब्रैसो
उम
बारा गोसोआव गैला बेखौ।
उम,
दानि आथिखाल मुगायाव माबायाबो। खम जाबोबायना दानाय माबायाबो।
औ दानिया दानिया। जे जोंहा मेसिनावहाय दानाय जासै बांसिन। मेचिनफोराव माने बांसिनै थाब बांसिन बिबाङावहाय जेरै बुस्थुफोरखौ मोनो। बेखौ नायसै आरो दाना जोंहा जुग सोलायनायजों लोगोसे।
समै दायोब्ला दिहुन्थाया
औ
बांसिन जायो।
औ औ माने इकन'मिक वे आवहाय राङारि एवेआवहाय नायसै आरो ओमफ्रायहाय थेवबो जोङो न'आव दानायाना आखाइजों दानाया ख माबायानो गुबुन जाखायो आरो।
उम
बेनि मा होननांगौ जाखो सियानो आलदा जाखायो गोबाव जोरो औ गोबाव जोरो जोङो गोबावनि थाखाय जों गोमो जोङो
उम
ओ मा होनो बांसिनानो गोमो गोमोआ जोंहा आगर गुबै दङ आगर गिदिर दं। औ औ